औ नोंथां
अ मा खालायदों
ओरैनो दंथ'यो नोंथां
बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावराय आंङो
औ जागोन दे
जोंङो बे गेलेनायनि बागै जोङो सावरायनाय बे समाव
औ
गेलेनाय होनब्लाथ' जोंङो मोनथिखायो बे गेलेनाय हुदाया गोदोनिफ्रायनो माने सुबुं माहारिया दिनै फ्राय माने जोनोम जाबोदों बै समनिफ्रायनो लोगोसे दंफायो होननानै जों सानो नायो
उम
गोबां बिदिनो गेलेनायफोरखौ जोंङो खोनाबोदों गोदोनि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो बिदिनो बाथा गेलेनाय बेफोरखौ जोंङो खोनाबोदों आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनाय दैफोराव गेलेयोमोन
ओ
आरो लोगोसे बिदिनो माने खारनाय होसोलायनाय बेफोरखौ माने जोङो खोनाबोदों आरो दा बिदिनो फैयै फैयै माने सुबुं माहारिया जौगानायजों लोगोसे बिदिनो गोबां गेमफोरखौ बा बिदि गेलेनायफोरखौ जोङो दायो बुहुमाव नुनो मोनसै आरो गोबां रोखोमनि माने जायखौ माने जोंनि हादोरफ्रा माने गनायथि होबाय आरो बेखौनो माने गोबां हादोरफ्रा माने बयबो गेलेयो आरो बे हादरजों बे हादर दर बेबायदि गेलेयो दायोथ' जों मिथिगौ बेबायदि वार्ल्ड काप बिदि फुटबल जागासिनो दङ गोबां मानसिफोरा माने बेखौ नायनानै रंजादों आरो गोबाङा माने गाव गाव गेलेनो रोङाब्लाबो गोबां खरस खालामनानै बिदि गुबुन हादरफ्राव नायहैदों आरो जों बेखौ नुनो मोनदों माने गोबाङानो गाव गेलेनो रोङाब्लाबो नायनायाव माने बिदि गोसो दं बेखौ जों नुनो मोनो आरो आरो गोबाङाथ' बिदिनो गेलेयो आरो गेलेनाया जोंनि थाखाय बिदि मोजां जोंनि देहाखौ फिट लाखियो जोंनि देहा फोराव माने बिदि बेराम आजारफ्रा जाया आरो जों जेब्ला बिदि गेलेनायखौ हुदाखौ जों खालामो
औ
गोबां गेलेनाय दङ जों मोनथिनो हायो बिदि जोलुर गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय आरो काबादि आरो बिदिनो भलिबल फोर दङ खख' आरो केराम चेस दङ आरो गोबां बिदि जों मुं मुंखजोबनो हायि बा मुं मोनथिजोबि बिदि खेलाफोरा दङ बुहुमाव गेलेजायि
औ
अ नोंथाङाबो बे गेलेनायनि बागै एसे फोरमायना होदो आरो नोंथाङा मा मा खेला गेलेनो मोजां मोनो
औ गेलेनायनि बागै होनोबाथ' नोंथाङा खोन्थाखाबाय माखासेखौ गेलेनाय होनबाथ' जोंनि जिउआवहाय माने सानफ्रोमबोनि ओ जोंनो गोनांथार मोनसे आय दा होननानै जोङो बुंनांगोन मानो होनोबा गेलेनायजों जोंनि गोसोखौ जोङो मोजां खालामनो हायो लोगोसे जोङो देहा जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हायो आरो नोंथाङा बुंखाबाय जोंनि देहाखौ फिट लाखि नो हायो बा मोजाङै लाखिनो हायो माने जों गेलेनाया जोंनि देहानि आयदानि थाखाय मोनसे गोनांथार आयदा होननानै जों बुंनो हाखायो आरो बे गेलेनाया गोदोनिफ्रायनो आजौ आजौमोननि समनिफ्रायनो फैनाय बेखायनो जोङो बेखौहाय मोन मोजाङै लाखिलांनांगोन
नंगौ
अब्ला जोङो माखासेयाव नायनानै नुनो मोनगोन खि जोङो गोदोनि समावहाय माबायदि गेलेयोमोन जेरै जोङो माखासे खेला बा गेलेनायखौ जोङो मोजाङै मोनथिजोबबावला नङा होमबा होनबा मुंफोरखौबो जोङो बावगारनो हमबाय मानो होनबा दानि जुगनि गथ'फोरा बेफोरनिफ्राय गोजान जाबाय बांसिनानो नङा होमबा गेलेला मबाइलफोराव गेम गेलेसै मबाइल नायनानै दिन थांहोसै बा बिमा बिफा बिफायाबो माने गथ'खौहाय बाहेराव हेगारला मबाइल नायनानै दोनथसै बेखायनो माने गथ'फोराबो मोनथिनो मोनला जोङो नुनो मोनो गोदो गथ'फोरा गेलेयोमोन फोथार बा गावनि न'सुं नि बिफां लाइफांनि सायायाव बा फोथार गुवारफोराव बा उसुं खनाफोराव गेलेनाय नुयोमोन नङा होमबा बिदिनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायानो जा बा बाथा अम बिदिनो हाबैदुदु खिखर गेलेनाय आसारि गेलेनाय बायदिसिना बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो गोदो नुनो मोनोमोन गर गेलेनाय नङा होमबा नाथाय दानि गथ'फोरा माखासे बेफोरखौहाय रोंनाय नंलिया होननानै आं बुंनो सानो सानो मानो होनबा बिसोरो बेफोरबायदिनि खेलानि मुंखौनो मिथिनायबो नंला खोमा खायसेया लोगोसे दानि गोदान मुगाजों खारफानानै गोदान मुगानि गेलेनायफोरखौ मोनथिनो हागौ जेरै जोलुर गेलेनायफोर नङा होमबा
औ औ
क्रिकेट गेलेनाय जोलुर गेलेनाय बेफोरखौ हकि गेलेनाय बेफोरखौ बिसोरो मिथिगौ जानांगौ मानो होनबा गोदोनिखौथ' बांसिन रावबो गेलेला नालाय
अ
ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसिना गथ'फोरा जमा जमा गेलेयोमोन दखान होनानै बायदिसिना होना नङा होमबा
औ
ओंखाम संलायलायनाय लोगोसे आरो मा होननानै बुंगोन बेखौ मार्बलफोरबो गेलेयोमोन गोदो फरायसालि गखांनानै बा बेलासे बेलासे गावब गाव लोगोफोरजों जमा जमायै गेलेनायखौ जोङो खोनानो मोनोमोन गोदोनि दिनखौहाय आरो लोगोसे बिदिनो आयनाल गेलेनाय सिनबोनानै नङा होमबा हिन्जावफोरा आरो गर गेलेयोमोन बांसिनानो गथ'फोरा हिनजावफोरा माने बोलो नाङै खारनाय गैयै बेफोरबायदि बांसिन हिनजावफोरखौ गेलेनाय नुयोमोन आरो बे बोलो गोनां खारनाय गोनांफोरखौ हौवासाया बांसिन गेलेयोमोन लोगोसे दैयावबो खर' दांलायलायनाय बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन नङा होमबा खोनानो मोनोमोन नाथाय बेफोरो दानि जुगावहाय गोबांनो खमायलांबाय
नंगौ माने दानि मुगायाव गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन बिदि गेलेनायफोरा फैबाय आरो बेफोरखौ माने गेलेयोसै बा जों गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ दानो हायो आरो दानि मुगायाव जों गेलेनानै गोबां गावनि मुंखौ आरजिनो हायो आरो
औ
गावनि न' न'खर गावनि हारि गावनि हादरखौ गोबां गोजौआव लांनो हायो आरो लोगोसे ओ गोबां बिदिनो सनानि मेडेल रुफानि मेडेल बेफोरखौ माने लाबोनो हायो आरो आरो गावनि जिउखौ आरामसे दानो हायो।
औ आरजिसे आरजिनानै जोङो माने गावनि हारि लोगोसे गावनि हादर बेफोरखौ माने नामदांखा खालामनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव बेफोरजों नामदांखा जानायजों लोगोसे गावनि आथिं गाव गसंनो हानाय बेफोरबायदि माने मोनसे थांखिबो जाहैदों बियो गेलेनायाबो सुबुंफोरनि नङा होमबा। बे गेलेनायखौहाय बे गेलेनायखौहाय माने ओ जोंनो माने गावनि थांखिसिम सहैनाय बा गावनि थांखि मोनसे खालामनाय गावखौ सुंथानो थाखाय गावनि गावखौ आथिङावहाय गसंनो थाहोनो थाखाय बेफोरबायदिनि खाबु होनायनि थाखाय माने गेलेनाया गेलेनायखौ बेफोरबायदिनि खाबु होनाय थाखाय मोजां जादों नङा होमबा नङाब्ला गेलेनायखौनो बांसिन मानसिफ्रा भेलु होनाय नङामोन बांसिनानो
नोंगौ माने गोबां बिदिनो जोंनि गभमेन्ट फोरा माने गोबां इनिसियेटिभ बिदि लादों जाहाथे जेन जोंनि गेलेग्राफोरा उत्साह मोनो
औ
जौगालांनो हायो आरो आरो लोगोसे जोंनि बे उन्दै उन्दै देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोरखौबो बिदि फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय फोराव माने माबा मोनसे इन्टारेस्ट दंब्ला बेफोराव माने सोना होनांगौ आरो इसोरखौ फोरोंनांगौ माने जाहाथे जेन बिसोर सोरो देनां मोनसे नङा मोनसे लामा लानो हायो गावनि जिउआव जेन माने बिदि गसंनानै थानो हायो आरो बेफोर माने लामाफोरखौ जोंनि बिमा बिफाफोरा दिन्थिनानै होनांगौ आरो माने गेलेनायाव बिदि गोसो गोनांफोरखौ बिदि जोंनि दैदेनगिरिफोराबो उत्साह होनांगौ आरो जाहाथे जेन बिसोरो मोनसे समाव जोंनि हारिखौ हादरखौ माने नाम बेबदि लाबोनो हायो गोजौआव दैखांनो हायो मानो होनब्ला जि हादोराव बेबायदि गेलेगिरिफोर थायो बे हादरा गोबां मुंदांखा जायो बयबो सिनायनो हमो बे गेलेगिरिया बहानि बबे हादरनि
औ
बेफोरबायदि आरो जों जेरै मोनथि थिनो हायो बेबायदिनो फुटबल गेलेग्रा मुंदांखा रनालद' आरो जि मेसि आरो गोबां दं बिदिनो जों बेफोरनि मुंखौ बे बुहुमाव रावबो माने मोनथि गैया आरो बुहुमावनो बिसोरनि मुंङा माने माने बे मुंदांखा जानानै दोंङो।
औ बिसोरनि मुंखौहाय दानि उन्दै उन्दै गथ' फोराबो मिथियो नंङा होमबा? बिबदिनो माने बुहुमाव जानो हानाय बायदियै बा बुहुमखौ मोजांङै गावनि हादोर गावनि जायगाखौ लोगोसे गावजों लोगोसे नामदांखा खालामनो थाखाय माने गेलेनाया गोबां हेफाजाब होयो सुबुंनि जिउआव नंङा होमबा?
नंगौ थारैनो माने गेलेनाया गोनां आरो जोंनि माने देहाखौ खौबो मोजांङै लाखियो जोंङो माने गेलनो नांगौ आरो।
औ औ।
खौ बायदिब्ला जोंनि बे गेलेनायनि आयदानि सायाव सावरायनायखौ जों गयावनो दोनथ'नोसै नोंथांनिफ्राय बेबायदि गोबां बाथ्रा खौ गेलेनायनि सोमोन्दै मोनथिनो हाबाय जोबोर रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोनथों नोंथां।
औ।